औ खोनादोंना नोंथां
खोनादों दा जों एसे एसे सिगाङावहायथ' जोङो जौ बानायनायनि सोमोन्दै सावरायदोंमोन नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
दा जोङो इमाव बानायनायनि सोमोन्दै जों सावरायलायबाय नङा
औ औ नंगौ नोंथां
बेनिफ्राय नोंबो माने नोंसिनि ओनसोलावहाय जौफोरखौ माबायदि संनानै बेफोरनि बागै फोरमायबाय आंबो मिथिबाय नोंसिनियावहाय मा माब्रै माब्रै जौफोरखौ संनानै लोङो
औ
दा नोंथाङा आंनियावहाय सोंनाय बायदि आंबो जोंनियावहाय माबायदि जौफोरखौहाय माबायदि आदब खायदायै संनानै लोंनाय जायो बेखौ एसे खोन्थानोसै नामा नोंथां
औ औ औ नंगौ नोंथां
ओरैनोथ' ओरैनोथ' नंगौ जोंनियावहाय गोदो गोदाय आरोखि आबौ आबैमोननि समावहाय जौ लोंनाय हुदाया बेसेबांबा गोबाव समनिफ्रायनो फैखादों आरो फोरखौहाय मानिे गोदोनि समनि आबै आबौमोनहा जेनेबा माब्लाबा समाव खामानि मावनानै मेंग्रुनाय मोनोब्ला बेफोरखौ लोंनानै जेनेबा एसे आराम मोननाय बेफोरबायदिनि थाखाय आखाय लोङोमोन होन्नानै जों मिथियो जेनेबा मुलि सिस्टेम आरोखि बेफोरखौहाय जौगेसि बांसिन जौगिसिफोरखौनो लोंनायायो जाखायोमोन गोदो दा बेफोरबायदिनो जोङो बेफोरबायदिखौहाय माने जौगिसिफोरखौहाय गोदोनि समाव मानिे सावरि बादालि बा न'खर माबाफोर फोरबोफोर जादोंब्ला जेनेबा ओंखाम गोरलै सारा नोंथां बिथाङा जे जिनाखि आं दय फोरमायखांबाय बेबायदि आरोखि बेफोरबायदियाव मानिे जोङो जौ गिसिखौनो बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन। खिन्थु जौ गोरानखौहाय
औ।
ओम दा जोंनियावहाय जौ गिसिखौहाय माने मोननै रोखोमै संनाय नुनो मोनो। जेनेबा मोनसेया जादों माइब्रानि जौ फिसिनाय होनो जोंनियावहाय बेनिफ्राय मोनसेया ओरैनो माथानि जौगिसि। दा माथानि जौगिसि संनो थाखाय ओ जोंनोथ' गाहाइयै एमावनि गोनांथि जायो दा माथानि जौ संनो थाखाय जों सोरबाया हाथाइनिफ्राय माइरं एंखुर लाबोयो। बेफोर माइरं एंखुरफोरा जेनेबा रुनायानो जा बा जिखुनु आरोखि एंखुर बा न'आवहाय गोदोनि समावथ' जेनेबा न'आवनो माइ सौवोमोन बा माइ सौनानै जे ओंखारनाय एंखुर बे एंखुरजोंनो माथानि जौगिसिखौ संनाय जायोमोन। दा ओरैनो जौ गिसि संनो थाखाय जों सिगाङावनो बे एंखुर एबा माइरंफोरखौ जों जेनेबा मोनजासे जोङो दोफोरावहाय संनानै लाबाय। बेनिफ्राय जोङो ओम दाह्रा नङाबा संग्रायफोरावहाय गुसु जाहोनो थाखाय फेनलानानै दसे सम दोनो। आरो जेब्ला गुसु जायो होमबा मा खालामो जों एमावफोरखौहाय ओ उननानै जेनेबा दुफु दुफु खालामनानै मोजाङै बे माइरं बा एंखुर ओंखा ओंखामजों लगायनानै दोनो आरोखि। बेयावनो मोनसे फोथायनाय दङ' जेनेबा जौआ गाज्रि जायैनि होम जौआ गाज्रि जायैनि बा जौखौहाय जेनेबा माने गाज्रि माखासे मोदायफोरा जौखौ गाज्रि खालामैनि बेबायदि फोथाय फोथायनाय दं आरोखि। बेबायदि गाज्रि जायैनि माखासे मा दोनो हासिबफोर बा हांगारफोर गेजेरावहाय दखर खालामनानै दोननाय मोनसे फोथायनाय दं जोंनियावहाय। ओम। जौफोर संनायावहाय आरोखि, ओमफ्राय जेब्लानाखि बियो साननै सानथाम दोनजायो बेबायदिनो थालिर बिलाइजों खोबनानै साननै सानथाम दोनजायो आरो बे जुमायनिफ्राय माने बिदै गहां गहां जायो आरोखि। होमबा जों मा खालामो? दो नङाबा बाल्थिंफोराव जों सोनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो।
औ।
बेबायदिनो जोङो इदिनो सानब्रै सानबा बा सप्तासे गाहाम जायोबा जों बिनिफ्राय बिदैखौ बरननानै लोंजाबाय आरोखि ना।
औ।
खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
ओम आरो बेबायदिनो जोङो माइब्रानि जौ गिसिखौ माबोरै सङो होनबा? थिग बेबायदिनो जों माइब्रानि माइरंखौ लाबाय बा माइब्रा एंखुरखौ जों लाबाय माइब्रा एंखुरखौ जों लानानै बे थिग जेरखम माथानि जुमायखौ जेरै संदोंमोन। बेबायदिनो जों एखे रोखोमैनो जों जुमायखौ संबाय। संनानै दसे गुसु जाहोबाय बेबायदिनो जों मा खालामो एमाव होनायनि बेलायावहाय जोङो माथायाव जेरोखम एमाव होदोंमोन जेनेबा ओं थाइनै थाइथाम एमाव होदोंमोन। नाथाय मा जोङो माइब्रानि जौ गिसि संनायावहाय सोरबा थाइसे बा सोर सोरबा खावसे गाहामल' एमावखौ जों होनाय जायो
औ
बेबायदिनो जोङो सिगांनि जेरोखम माथाखौ संदोंमोन बा लगायदोंमोन बेबायदिनो बेखौबो सेम रोखोमैनो एखे रोखोमैनो संनानै जेब्ला बिदै जाहां जाहां जायो होनोमबा जेनेबा दोफोराव सोमनानै सोनानै दोनबाय बाल्थिंफोराव
नोंथाङा बुंदोंमोन ना गोबाव सम दोननानै बेबायदिनो लोङो आरो बे गोबाव सम दोनगोन नालाय बेहाय जोङो बिदैखौ माब्लाबा समाव लोंनो लुगैबा जों बरननानै लोंनो थाखाय बेवहाय
दोआवहाय जेनाखि अफ्रिखौ सोनानै दोनदों जायखौ जों अफे होनो आरोखि बेखौ जों जायखौ जुमायखौ जों सोन द नों बेवहाय जों मा जानथा होननाय मोनसे बुस्थुखौ जों सोनानै दोनखायो गेजेरावहाय आरो बेनिफ्रायनो जों हायखांनानै लोङो आरो ओरैनोथ' जौ फिसिनाय होनबा मास मोनसे मोननै मोनथाम बिदिनो सोरबा दा बिदिनो सोरबा से बोसोर बेबायदि दोननानै लों नाय आरिनाय जों नुयो आरो मोनसे जोंनियावहाय मोनसे एसे ओरैबायदि दंमोन आरोखि नोंथाङा बेखौ मिथियोना मोनथिया ओरैबायदि आरोखि जोंना जौगिसिबो नङा जौ गोरानबो नङा दाइरेक्ट जों मा खालामो जों जुमायखौनो जायो जुमाय संनानै जुमायखौनो जायो बे आरोखि जेनेबा बेखौ जों माइब्रा जों संनाय जायो बे जुमायखौहाय मिथिबाय
औ औ औ खोनादों नोंथां औ औ खोनादों
दा जों बेखौहाय संनानै माने जुमायखौनो जों जानाय जायो नालाय अफ्रिखौनो जों जानाय जायो थारमाने दा अफ्रिखौनो जों जानाय जायो नालाय जों बेखौ संनो थाखाय जि माइब्राखौनो बाहायो आरोखि माइब्रा माइरं बे माइब्रा स माइरंखौ जों मोजाङै सुनानै लायो थारमाने जों बेखौनो जानाय जायो ना आरो बेबायदिनो जोङो बेखौ बांद्राय खालामा एसेल' खालामनाय जायो बेखौनो जोङो मा संनानै ओंखाम संनानै बेबायदिनो माइब्रानि बा जौ फिसिनायखौ जेरैबायदि सङो बेबायदिनो ओ संनानै इमाव इसे होनानै ओ दोनो आरो खि बेबायदिनो संग्रायफोराव फेनलानानै थालिर बिलाइजों खोब नानै दोनो आरोखि। बेबायदिनो जेब्ला बियो बिदै गहां गहां जायो होमबा जोङो मा खालामो बे अफ्रिखौनो जों जायो आरोखि ना गोदै जायो जाय बुस्थु आरोखि जानो गोथाव
औ
बेबायदि आरोखि दा बेनो जोंनियावहाय जौगिसिखौ माबोरै सङो माथानि बा जौफिनाय दा नोंथा ङा नोंथांमोननियावहाय ओ सिगाङावथ' नोंथाङा जौ गिसि संनायनि बागै फोरमायबाय आङो दा जौ गोरानफो माब्रै संनाय जायो बेनि आदब खायदाफ मा सिस जों बेखौ नोंसिनि जों बेखौ एसे खोन्थादो दे
जोंदिजोंबो नोंथाङा जा फोरमायदों बेबायदि प्रसेस जोंनो संनायानो जा
हा?
नोंथाङा जेबा बेबायदि प्रसेंनो सं बैबायदि फा-फारिनो जेजोंबो बिदिनो सनाय जायो नो-नोंथां आरोबाव नोंथां जोंनि
उम
बिराद गोबां सोलायबायानो नङा होमबा नोंथां? बयबो आलादा आलादा खाय- आदब खायदा बाहायनानै जौ सङो नङा होमबा नोंथां
हुम
दानि सोरबा सोरबा खायसे जौ गोरान संनायाव नोंथां आरो
उम
गोबां रोखोमनि मेसिनदो नोंथां बे टेब्लेट माने टेब्लेट बेखौ मानो होननानै बाहायोबा जेबा जौ गोरानखौ सङो गोजोबा सिखां संखांनायनि उनाव जे गोजौआव जौ गसरनो थाखाय थख्रा दोनो नङा होमबा नोंथां थख्रा जे गोजौआव बिदै गसरो। बे बिदैयाव माखासे माखासे रोखोमनि निसा हाबग्रा मुवा बेसादफोरखौ आङो होनाय नुनो मोनो खायसे बांसि बांसिन सुबुंफ्रा जे बांसिन फेनायनि जौखौथ' दानि दानि सुबुंफ्रा मादो लो- मानो लोङो होमबा जेब्ला फोथारफ्राव दुब्लिफ्राव खामानि मावनानै फैयो अब्ला जौखौ जों लोङो नङा होमबा नोंथां? जे मेंनाया खम जानायनि
उम
नङा होमबा नोंथां आरोबाव आङो जोंनि ओनसोलजों नुनो मोनोदि जौ खौ खायसे खायसे सुबुंफ्रा फिथाइ सामथायाइजोंबो संनाय नुनो मोनो आं जेरै आं नुनो मोनो नोंथां थासुमलिजोंबो जौ संनाय नुनो मोनो आङो ओमफ्राय फिथाइ सामथायाइ जेरै आनारस थालिर खान थाल बेफोरबायदि फिथाइ सामथायाइजोंबो दा जौखौ संनो हमगासिनो नङा होमबा नोंथां? गोदान गोदान फरमुला बाहायनानै मानो होनोब्ला जोंहा फिथाइ सामथायाइजों संब्ला बिनि रसखौबो मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां? बिनि रसखौ बिनि रस मोननायजों जौनि गो-गोथावा आरोबाव गोबांसिन जायो जानो हमो नङा होमबा नोंथां? बिनि थाखायनो खायसे खायसे सुबुंफ्रा गोबां गोबां आलादा आलादा रोखोम लानानै जौ संनायखौ आं नुनो मोनगासिनो नोंथां जेरै आनारस थालिर आरो नोंथाङा दहाय जा बुंलांबाय जौ जौ गिसिखौ माबोरै माबोरै सङो। आरो जोंनि ओनसोलजों खायसे खायसे सुबुंफ्राना नोंथां जे खमला खमला बिगुर थायो थाया नङा होमबा नोंथां खमला बिगुरा खमलाखौ जोङो जा खांनानै बिनि बिगुरखौबो जोङो लगायना होनाय नुनो मोनो आङो जोंनि ओनसोलजों। मानो होनोब्ला सुबुंफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोनफ्रायनो फोथायनाय दंखि बिसिना खमला बिगुरनि बिगुरखौ होयोब्ला गोमोननि बिगुर खौ होयोब्ला जौनि गोथावा गोदैसिन जायो बिनि थाखायनो खमला बिगुरखौ बा हायनाय जा-जायो नोंथां। अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
उम।
औ। जोबोद मोजां मोनदों नोंथांजों रायलायनानै। गोजोनथों।